खोनादों नेटर मोनाखैमोन खोमा।
खोनाखै।
उम खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय।
खोनायाखै दाबो।
बहा दं।
खोनादों खो।
ओखो।
खोनाबाय दा, बुंबाय दं खोनायाखै नोङो आं खोनाखासिनो ना। खोनादों आं।
खोनायाहैयाखै आंनिखो आंनि खो खोननाखै नोंडों।
खोनायाखै? आं खोनाफैबाय नोंनिखौ।
खोना हैयाखै?
नों खोनायाखै? खोनाफैबायलै आङो ओमफ्राय नों खोनादोंना खोनायाखै?
हा?
खोनायाखै नों खोनायाखै?
मा होनदों?
नों खोनादोंना खोनायाखै आंनिखौ?
नों
नोङो आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै होनदो? खोनायाखै नोङो? खोनादों आङो खोनाफैदों।
जौगा
इउगा इउगा बानायदोंमोन।
ओ।
ओ।
हां मोनाखै? हां मोनाखै दाबो?
आंहा खोनागासिनो ओमफाय गावहा गनर गासिनो दङ।
खोनथाबाय थादों दाबो मोजाङै रायलायनो मोनाखै
खोनादों आङो ओमफ्राय आं खोनाफैगासिनो स्रां स्रांनो आं खो
खोनाबाय? खोनायाखै?
खोनायाखै नों खोनादोंना खोनायाखै आं खोनागासिनो।
दे।
मा दे?
दानहरखो ना माखो?